औ खोनागासिनो औ खोनादोंना उम बिदिब्ला जोंहा गुबुन मोनसे औ गुबुन मोनसे सावरायनायखौ ला फिनबावदिनि नङा होमबा
औ जागोन दे
जेरै दंफां लाइफांखौनि बाहायनाय ना बिफां लाइफांखौ बाहायनाय उम दंफांखौ
बाहायनायनि सायाव सावरायनोसै आरोना ओ बिफां लाइफां होनोब्ला जों ओ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मिथिंगायाव थानानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि बिनिखायनो जों खोब दंफांनि बाहायनायखौ जों बर'फोरनि गेजेराव मोननो हायो
औ
जेरै ओ जों रायजो जानायनिफ्राय जेरै मावनाय दांनाय थानाय ओ बायदि बिथिंफाय जों दंफांनि बाहायनायख औ मोन हायो ओ औ आं मिनथि नायाव ओ आबाद मावनायाव जोङो ओ नांगोल नांगोलखौ मोननो हायोना नांगोल जुंगालखौ बानाय खोमाना
फ्रायनो बानायनाय जायो औ
औ जुंगाल ओनिफ्राय ओरै रयना
रयना औ हासिनि हासिनियाबोथ' औवा
औ औ बेफोरखौ मोननाय जायो जों आबादनि बिथिङाव ओ लोगोसे जों ओ दानाय लुनायावबो बुहुत बाहायनायखौ मोननो हायो आरो ओ लोगोसे बै जनफोर ना मानि बानायखोमाना सन हर गान्दै सोरबा सोरबा बानायो आङो ओमफ्राय ओरै दाङा नाथा ओ औ बेफोरखौ मोननो हानाय जायो आरो आङो माने मोजाङै मिथिजोबा माने आङो ओ इसेबां दानो मोनासै मानोना जोंना ओ बिमा बिफाया दानानै दे खायासैना बेनिखायनो माने दा जोङो एसे एसे उन्दै समाव खोनाबोनो मोननाय बेनो गोसोआव दं आरो ओमफ्राय बिजाबाव मोननाय
बाहायनाय आरो ना दंफां लाइफांखौबो बबेयाव बाहायनाय जायो ओरैबायदिनो खामफ्लाय बायदिसिना खबद थ' जों दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानाय जाय ना खामफ्लाय बिदिनो सियार दंफांनि सियार टेबोल बेन्स सकि बेफोरबो माने बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो आरो
जे आ न लुनायाव मा मायाव दंफांखौ बाहायनाय जायोमोन एसे खोन्थानो हागोन नामा आं माने मिन्थिया एखौ
न' लुनायाव माने न' लुनो थाखायथ' जोंहा गाहायै दंफांनिनो गोनां थि जाहैयो न' लुनायाव जेरै थिं दोनो थाखाय जों बाटाम थाम नांगौ जायो गिबियाव खुन्थिया गायबाय बे खुन्थियानि सायाव जों बाथाम दोनानैसो आरो बे बाथामनिसो सायाव जों थिं थिंखौ दोननाय जायो आरो माने
औ
बे थिं बा थाम नङाब्ला माने बे थिंखौ दोनो हाया जों माने
औ
हायो आथिखालाव माने सोलायबोबाय जेनेबा थोरजों लोगोसे बे दंफां गैयाब्लाबो लहानिबो बा आइरन बिनिबो जोङो नुनो मोननाय जासै आरो आथिखालाव माने उम बिफांजोंबो जायो आरो टाउन सहराव बिदिनो दंफां मोननो थाङा नालाय बाङाय बे टाउन सहराव जों लहानि बाहायनायखौ बेखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने बे रोखोम आरो ओरैथ' गामि ओनसोलाव जोङो न' लुनायाव औ दंफां नङाब्ला जाया आरो माने
अ ओं ओं आरो जों जों बै ओ दान मोननो हायोना दामनाय देनायाव
दामनाय देनायावबो बो मोननो थाङो जेरै खाम खामखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बाहायनाय जायोना दं बिफांखौ दान्नानैनो हास'नानै बिदिनो गरं खुरनानै
ओ
मैसो बिगुर बा माबा मोनसे बिगुरनि जों ओरै थुमनानै जों बे खामखौ आबुं महर होनाय जायो आरो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो
औ जायखिजाया दं दंफांजोंनो बा बबेबा मोनसे स्पेसियेल दंफां दं नामा खामनि थाखाय
खामनि थाखायथ' गुबुन मोनसे दंफां दं होननाय खोनादों आङो माने
अ ओम आं आं मोनसे खोनानो मोनदों आरो ना ओ खान्थाल दंफांनि खामा बहुद ओ खान्थालनिखौ गिलिर जायो होननाय खोनादों आरो आं औ
जानोबो हानाय
बेनिफ्राय सेरजा
सेरजा सेरजाथ' गाम्बारिफोरनिफ्रायबो बानायनाय नुनो मोननाय जायो जों गाम्बारि बे खान्थाल बे गुबुन गुबुन दंफांनिफ्रायबो जायोदां
अ ओम ओम मोजां ओमफ्राय जोङो ओरै उवाल गाहेन बायदि बाहायनायखौ जों मोननो हायो
ओम नंगौ उवाल उवालखौबो दुमब्रुनिफ्राय बानायोमोन नामा दुमब्रु दंफां
जानो आं मिथिलाय लाङा एखौ
ओम दुमब्रु दुमब्रु खावसानि उवाल होनलायनाय दंना सल'आव
औ मेथाइ खोनादोंमोन
खोनानाय दं आरो गायहेन गायहेनखौबो आखि बिफां बेनि बानायनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गोरा गोरा दंफां जेरै साल सालफोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो आखि
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि
ओम दे
ओ ओ मा होनो आथिखालाव ओ दंफांनि आगजु बाहायनाय खमायलांनायनि माखासे जाहोन खोन्थानो हागोन नामा माने बिथिंफोर
आथिखालाव दंफांनिया बिबो बाहायलांनाय जाहोनफोरा माने औ मे समजों बोथोरजों लोगोसे बे मानसिफ्राबो माने गोरोंनिसि सायाव गोरों जाबोबायना आरो दंफां लाइफाङाबो जोबस्रांबोबाय माने मानसि बांनायजों लोगोसे माने टाउन सहरावबा गामि ओनसोलावबो बारा मोननो थांबांला आरो मोननो थांला बिनि जाउनावनो जोङो लहानि बा माबा मोनसेनि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने दंफांनि बाहायनायखौ जों खम नुनो मोननाय जासै आरो माने बेनो
औ
जिमा बांनायनि जाउनाव बे आरो माने सुबुं अनजिमा बांनायजों दंफां-लाइफां जोबस्रांबोबाय बे दंफां-लाइफां बाहायनायखौ जों बारा मोननो थांलिया नालाय बिनिखायनो जोङो दंफां-लाइफां बिफां बाहायनायखौ खम नुनो मोननाय जासै दंफां-लाइफांनि बा मुवा बेसाद बाहायनाय औ
औ औ
आंनि साननायाव बे आरो दंफां लाइफां माबा खम बाहायनाय खम जाबोनायनि जाहोन
आरो जोङो बेनो आंबो बेखौनो सानो आरोना ओ दंफां लाइफांनि बाहायनाय इदिनो गोनोखो मुगायाव जे ओ फरायनाय बिथिङाव दावगानाय बेफोरनो आरो लोगोसे मान सि सुबुं अनजिमा बांनाय ओ थानो जायगा गैयै औ आरो जानाय लोंनायनि थाखाय बै ओ माखासे दंफांफोरखौ दानफायनानै आबाद मावनाय बेफोरनि थाखायबो जों मोननो हानाय जायो आओरो लोगोसे ओ
नायावबो बन नांगौ जायोना अर सुनाय बेनि थाखायबो जायो जोबस्रांबोनाय
जे ओ गोबां ओरै ओ दंफां दामथायग्रा आगजु ओंखारबाय ओरै दानफायनो गोरलै जाबाय आरो आं खौ नुदों आरोना माने गोदोनि जुगखौ आं फैफिनदों होनना सानो मानो होनोबा गोदो दालाय सासे हिनजावा थैब्ला हौवाखौ जे अ सरि सरि सासे हौवाया थैब्ला ओ जेब्ला हिनजावखौबो सावफानाय जायोमोन ना आथिखालावबो आथिखालाव थिग बेबायदिनो जेब्ला सासे मानसिया थैयो मोन से दंफांखौ सावफानाय बा फबफानायखौ आङो नुनो मोनदो आरो फोथैफानाय बेखौ आं जोबोर ओ दुखु मोनो आरो बिनि थाखायबो जों माखासे दंफां लाइफांखौ ओ जोबलांनायखौ मोननो हादों सासे मानसि थैब्लानो बेखौ सावनो था फाय फांसे दफांखौ दान फायनाय जायो जेरै ओ दाथ' बै मेसिनजों हानानै दसेनो माबायो ना इनि थाखायबो जानो हागौ आं सानो आ ओ
रां रां आरजियो माने गाव गावनि बारि बा बागानाव थानाय बिफां लाइफांखौबो गावनि रांनि गोनांथि जानाय समाव फाननानै बिदिनो मेसिनफोरजों हाफायनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो थारमाने गावनि बारि बागाननि दं बिफां लाइफांखौथ' गुबुना जेबो बुंनो हाला नालाय बे जाहैबाय आरो बिदिनो फाननोसै हाफायनोसै दंफां लाइफां जोबस्रांसै माने बिदिनो जोंनि मिथिंगाखौ जानायखौ जों नु मोननाय जाबोबाय आरो माने
ओ माने ओ नुनानैबो नुयै बायदि थाबाय आरो माने माने आ
बिफां लाइफांथ' जोबस्रांबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो जोंनि बिदिनो बोथोरनि समाव नांगौ रोखोमनि अखा हाला
औ औ नंगौ नोंथां
टंला
औ औ आरो सान्दुंनि ओ बिदुं बांनाय माने गरम जासिनाय होनो जे बेफोरनि थाखायबो जायो आरो ना दंफांनि थाखाय दारैबो
अखायाबो हायोना उम
बेखौ मिथिनाय जायो आरो माने दंफां लाइफांखौ जों बेनिखायनो संरैखाथि होनांगौ आरो
नोंथांनाव मोनसे साननि ओ आथिखाल जुगायाव जोङो ओ दंफां लाइफांखौ माबायदि रैहाय ओ लाखिनो हागोन मोननैसो राहा खोन्थानो हागोन नामा
दंफां लाइफांखौ होबथानायनि मेन राहायानो जाहैबाय जोङो गायनांगोन आरो जोंनि बे आसाम सर खारा बा फरेस्ट दिडिपार्टमेन्ट मोनसे थायोना बिसोरो गोख्रों राहा लानांगोन आरो फोर माने जोङो बे जाहा थाहा मेचनजों दंफां लाइफां हाफायनाय खौ बादा होनांगोन बा हमनांगोन । गोन बेफोरबायादि खालामब्लासो जों दंफां-लाइफांखौ बासानायनि ओमफ्राय रैखाथि खालामनो हागोन आरो माने आरो जोङो सासे सुबुङा खमावबो सानसे बेयाव फांथाम फांब्रै दंफां-लाइफां बिफां गायनांगोन आरो अब्लासो जोङो जोंनि आबहावाखौ खौ बा बुहुम मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनो हा हागोन आं बेखौ नुहुरो आरो सानो ।
नंगौ औ नंगौ
दे अब्ला जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'सै नामा नोंथां?